औ नों थां ओ नोंथाङा माबोरै दं नों थां
औ आं गसायनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दं?
औ नोंथां आंबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांनो औ फन हरनायनि जाहोना आं नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि बागै ओ नोंथांजों सावरायनो नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां ओ जों बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बि दिनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबो फालिबोखायो। ओ बिदिनो जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै मिथिनाय जायो जेरै जोङो मोसौ बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु जों फास्थावनो मोसौै बै मोसौ होनब्ला जोङो मोसौ मोसौनि सानखालि जोङो मोसौखौ ओ जोंनि जि साखोन सिखोन दुगैस्र' लोबस्र' जानानै जों मोसौखौ ओ थुखैनाय जायो लोगोसे जों मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय बाहायनायफोरा जोंनिया साराय रं फान्थाव आरो पानिलाव दिगिलिथि बिलाइ आरो थाराय बेफोरबायदि जोङो मोसौजों मोसौखौ जोङो बेफोरबायदिजों जों थुखैनाय जायो लोगोसे जोङो मोसौ दैमा एबा बिदि नालायाव नाला बा दै थानाय जायगायाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो लोगोसे जोङो मोसौ खौ थुखैनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मोनसे खुगा मेथाइ खोनासंनो मोनबोयो रोजाबनाय जायो बे खुगा मेथाइआ ओ लाव जा फानदाव जा बोसोर बोसोर बारिबायथा बेबायदि जोङो मोसौ थुखैनायाव बे मेथाइखौ जोङो खननाय जायो आरो
औ
ओ बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ समायना खालामनो थाखाय जोङो मोसौनो जोङो हांगार हांगारखौ ओ थावजों जानाय थावजों लगायनानै जोङो मोसौखौ ओ फोथा फोननाय जायो। बिदिनो जोङो मोसौ सौनो ओ औवानि आरुं फिसा फिसा जिरनानै जोङो मोसौनो ओ बेफोरो ओ फान्थाव ओ रं बिदिखौ जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो
औ
ओ बिनि लोगोसे जोङो मोसौखो ओ मोसौनो जोङो फाखोबो बायनाय जायो बे बैसागुनि ओ फास जोङो मोखौनि बैसागुआव जोङो मोखौनो फाखो बावनाय जायो जायो आरो लोगोसे जोङो ओ मोसौखौ ओ उदां ओ बे दिनखालि जोङो मोसौखौ जोङो उदां दुब्लियावहाय उदाङै हेंगारना होनाय जायो बे सानखालि लोगोसे जोङो ओ मोसौ थुखैखालि जोङो एकस' एकथा खांनानै गोखा गोखै जानाय जायो आरो बेफोरखो जोङो जेरै दिंखिया ओ फुंखा बायदि जोङो गोखा गोखै जानाय जायो ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलावहाय बेबायदि ओहोम फालिनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ
औ नोथां
जोंना नोंथां होनलांनाय बायदि बिदिनो फालिनाय जायो आरो जोंना गोदोनि बैसागु गोदोनि बैसागुआ आरो दानि बैसागु जोबोद जोङो सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दानि बैसागुआव गोदान गोदान जोंना प्रग्राम बायदिसिना लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ ओ लानायनि जोंनि थांखियानो जाहैबाय एबा जोंनि ओ ला नायनि गुबै ओ रिजोनानो जाहैबाय ओ जेनेबा जोङो गामिनि सुबुंफोरनि रोंगौथिखौ गामिनि सुबुं फोरनि रोंगौथिखौ जोङो ओ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बे फोरबायदि ओ प्रग्रामखौ लानाय जायो जेरैहाय जोंहा मोनसे गामियाव गोबां ओ बोराय बुरै एबा गथ' गथाइफोर थायो। बेफोरखौ जोंहा बेफोरखौ जोंहा ओ जेनेबा ओ बिसोरथ' बिदिनो गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो बारा जोंनि बिदि गामि ओनसोलाव बारा खाबुखौ मोननाय जाया बेनिखायनो जोंना बे बोसोर बोसोरनि बैसागु ओ दानावनो बेफोर खाबुखौ ओ एबा गुबुननो दिन्थिफुंनो होनो हानाय बायदि जोंना बे बैसागु फांसनखौ खुंनाय जायो बिदिनो जोंहा बेयाव ओ खुंनानै जोंहा गोबां गथ'फोराबो ओ स्टेज बायदिसिनायाव गाखोनो मोनियाबो जोंना बेवहाय गाखोनानै ओ जों खा जेनेबा खा फैयो औ बिदिनो। ओ गोबां सुबुं बोराय बुरैयाबो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो मोना बेनि थाखायनो जोंहा ओ बैसागुआव बोसोर गोदाननियाव खेबसे जोंना ओ बेखौ मोननाय जायो बेनिखायनो जोंना गासैबो बोराय बुरैफोराबो बेवहाय मोसानानै दिन्थि दिन्थिफुंलांनो हायो बिदिनो जोंना गिदिर गिदिर ओ बर'फोरनिबो गोबां गिदिर गिदिर ओ मडेलिं बायदिसिना दङ बेफोर सुबुङाबो जोंनि बेफोरबायदि फांसन गामि एरियानि फांसन एबा ओनसोलनि फांसन बायदिसिनायावनो जोंना स्टेजफोराव गाखोनानै बिदिनो थुलुंगा मोनलांनानैसो बिदि ओ गिदिर सासे सुबुं जाहैनो हादों नोंथां।
औ नोंथां नंगौ थारैनो थारैनो नोंथां होननाया सै थो ओ बिदिनो जोंङो बैसागुआव बिदिनो फांसन उनु खुंनाय जायो। ओ लोगोसेयैनो जोंङो ओ गोदोनि दिनावथ जोंङो ओ गासै सुबुंफोरानो जमा ओ ज' जानानै बोराय बुरै ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला फंबाय बिनानाव बिदिनो जों ज जानानै ओ गोदोनि दिनावथ बिदिनो जों ज मोसानाय जायोमोन। ओ जोंङो धल ओ खाम सिफुं ओ बिदिनो जथास सेरजा आरो ओ औवानि थरखा हारमुनियाम बेफोरखौ जोंङो लानानै सिगाङो बिदिनो ज ज मोसानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बिदिनो गोबां सोलायनो हमबाय ओ बिदिनो दानि दिनावथ बांसिनानो मोसानायखौ बैसागु मोसानायखौ खम नुनो मोनो। लोगोसेनो आरो उमओ मोसाबाबो दानि दिनाव ओ बिदिनो ओ। केसेक बा ओ केसेक बक्स बेफोरखौ लानानैसो मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो बे बैसागुआव जोंङो ओ दखना हिन्जावफोरा दखना गोमो ब्लाउस गोजा आरनाइ बेफोरखो ओ बेखौ लानानै ओ हिनजावस हिन्जावफोरा समायना रमायनायै देलायनानै ओ बिदिनो मोसानाय जायो लोगोसे आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आरो इन्दिनि गस्ला बा गस्ला गुफुर बेफोरखौ गाननानै आरनाइ लानानै ओ मोसानो बा एबा मांगिनो थांनाय जायो आरो बिदिनो जोंङो ओ बैसागु बैसागुखौ सप्तासे फालिनाय जायो बे सप्ता ओ बे बैसागु फास्थ दाउ जोंङो जोंङो गेदेरफोरखौ खुलुमो गेदेरफोरनिफ्राय जोंङो अननाय मोनो बिदिनो जोंङो गेदेरफोरनिफ्राय अननाय अननायफोरखौ लानानै जोंङो बिदिनो आवगायलाङो बैसागु मोसानो थाखाय लोगोसेनो जोंनिया बैसागुआव ओ बैसागुनि लास्टाव फान्सन जायो बे फासनखौ जोङो ओ गोदो गोदायथ खुंनाय जायामोन नाथाय दानि दिनाव जोंङो बे फानसनखौ खुंनाय जायो बे फानसनाव ओ बिदिनो खारनाय मोसानाय रोजाबनाय ओ खेला बेफोरबायदि खारनाय मोसानाय रोजाबनाय आरो बिदिनो बायदि ओ खेला उनो थायो जेरै गथ' बुरखायनाय खेलानि खेलायाव जोङो जाय सुबुङा ओ फास्ट सेकेण्द थार्ड फार्स्ट सेकेण्द थार्ड थाङो बे सुबुंफोरनो जोङो बान्था मोननाय जा ओ बान्था होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां ओ बिदिनो जोंनिया बैसागुखौ बिदिनो फालिलांनाय जायो लोगोसेनो जोंनिया बैसागुआव जा फानसन बे फानसनाव जोङो गोदोर सुबुंफोरखौ हांख्रायनानै लाबोयो बे सुबुङा ओ बिदिनो ओम बुंथि ओ बुंफोरथियो बेबायदिनो जोङो बे गेदेर सुबुंनिफ्राय गियान बा ओ बेफोरबायदि